औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
अ नोंथांङा मा खालामगासिनो दं दा?
औ आं दा एसे जिरायना दंथ'यो, दिनै रबिबारबो जाबाय नालाय।
अ नोंथां उम। औ नोंथांखौ आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन।
औ औ औ औ देलाय देलाय।
अ जोङो बिफांनि बागैनो सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ औ औ।
उम। उम ओ बिफाङाथ' जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार ना नोंथां?
औ नंगौ नंगौ।
ओ मा होनो ओ जों बिफांनिफ्रायसो हां लानाय अक्सिजेन गेसखौ मोनो। ओ बिफांनिफ्रायसो ओ मा होनो
औ।
बुहुमनां दुंथायाबो खम जायो आरो ना नोंथां बिफांनिफ्राय। बिफां लाइफां थाबासो बुहुमनांङारि दुंथायाबो खम जायो।
औ नंगौ नंगौ।
नोंथांमोननि न'खरा मा मा बिफां दोङो नोंथांङा बुंनो हागोन नामा?
औ जोंनि न'खरावथ' गोबां बिफां लाइफां दं जेरै गय बिफां दं, नारेंखल बिफां दं बा गिदिर गिदिर बिफां जेरै थाइजौ दं, खान्थाल दं आरो फाख्रि दंफांफोरबो दं। गोबां बेबायदिनो गोबां बेलेग बेलेग बिफांफोर दं आरो गय बिफां, फाथै बिफां आरो मुदुमफुल बिफां दं जेरै थास' बिफांबो दं आरो गोबां मैगं थाइगंबो गायनाय जादों जोंनि न'आव जेरै
अह
फोर दं जेरै फान्थाव आरो भिन्दि बेफोरबायदिनो गोबां बिफां लाइफां दं आरो।
अ ओमफाय ओ
दा नोंथांमोननि औ औ दा नोंथांमोननि न'खरफोरावबो गोबां बिफां लाइफां दं नंङासै? औ औ बिदिनो मोननैसो मायबाफोर मा मा बिफां दं बेफोरखौ बुंसायलाय नोंथाङा।
जोंनियाव ओ औवायानो दङ औवा ओमफाय थाइजौ, गय ओ मा होनो गाम्बारि सोमलि बायदिसिना बिफां दं आरोना नोंथां जों बेखौ गोबां ओ मुवा बेसाद दिहुननो हायो आरो ना नों थां जेरैबादि औवा बिफांनिफ्राय जेखाइ, खबाइ, सान्द्रि, दाला, संग्राय बायदिसिना मुवा बेसाद आखाइजों हेबनाय ओ बायदि मुवा बेसाद दिहुननानै जोङो बे बाजाराव फाननो हायो आरोना नोंथां। बेनिफ्राय जोङो रां खामायनो हायो आरो औवा बिफांखौ जों न लुनायफोरावबो बाहायनाय जायो आरो ना नोंथां सोरगिदिं बेरा दुथिंनायफोराव बाहायनाय जायो आरो ना नोंथां है गाम्बारि बिफां अ
औ औ गोदो गोदायथ जोंनि आबै आबौ बा आइ आफामोन खौ नुबोनाय बादिब्ला बिसोरथ' गोबां जेखाइ खबाइ दाला सान्द्रि बेबायदिनो गोबां हेबनाय नुनो मोनोमोन आरो आरो गोदो गोदाय जोंनि मोन साफ्रोमबा गासैनिबो नखरफोरावनो औवा बिफांनि खुन्थाफोरखौ नुनो मोनो मोनबोदों आरो जोङो
औ औ नोंथां उम
औ
अ मा होनो नोंथाय नोंथाङा जेखाइ खबाइ हेबनायनि बागै मिथिगो नामा माबाफोर
औ बेबादिथ आं हेबफेरनाय जायाखै गोदो गोदाय नुबोनायानो आरो बेबायदि आबै आबौमोननिफ्रायबो सोलोंनानै ला लाफ्लांदिया औ औ दा नोंथाङाबो एसेफोर रोंगौ नामा बेफोरबायदि जेखाइ खबायाइ बा संग्राइफोर
बि आंबोथ रोङा रोंनाया होमबाबो मा होनो बांद्राय रोङा आरो ना ओमफाय औवाखौ फिसा फिसा माबा मा होनो बाहागो खालामनानै बेखौ हेबनाय जायो आरो ना नोंथां आंबो बारा मिथिया आरोना नोंथां
औ औ जों दा नुबोनाय बायदिब्ला औवाखौ फिसा फिसा बेबायदि बाहागो खालामनानै हेबनाय नुबोदों आरो जोंबो औ आरो दा जोंनि बरफोरनि गासै नखरावनो औवा बेराखौ नुनो मोननाय जायो आरो आरो न जेरै बारि खुरै दुमथेनाय बा ननि जेरै थाखुलिखौ दुमथेनायावबो गासिबो माने औवाखौसो बाहायनाय नुनो मोनदों आरो
ओमफ्राय ओ ओ
औ औ
गाम्बारि बिफांफ्राबो जोंनि थाखाय जोबोद हेफाजाब जायो आरोना नोंथां उम जेरैबायदि जों बेखौ टकता बाटाम बायदिसिना बानायना बाहायनो हायो मासि आलना ओ मा आङो बिसिना बायदिसिना देक्स बेरेन्सि बानायनायाव बाहायनो हायो आरो ना
औ औ नंगौ नंगौ
गाम्बारि बिफांफोरखौबो जोङो ओ गिदिर जाबा बेखौ फाननानै रां खामाय नो हायो आरो ना नखरनि नांगौ हेफाजाब जायो आरो उम
औ दा गोदो गोदायथ' जोंनि नखर नखराव उन्दै समावनो बिफां लाइफां गाय नानै दोननाय नुनो मोनोमोन जेरै बा जायनि सासे नाम लानानै गायनाय नुयोमोन आरो जेरै सासे उन्दै गथनि नामाव गायबाय देनां जेरै बे गथआबो देरगोन आरो बे बिफाङाबो देरगोन आरो बेबादिनो मालाबाफोर बिदिनो रां नांगौ जाब्ला बे बिफांखौनो फाननानै बे रांखौ बाहायनाय नु नो मोनोमोन आरो आरो जेरै हाबा बिबायावबो जोङो गोबां बिफां लाइफांखौनो दानफायनानै बन सिनो आरो बेजोंनो हाबाखौ खुंनाय जायो आरो नाथाय दाथ' बेफोर खम जाबाय आरो न' दा जेरै गोबां हाबायावनो गेसजों संनाय नुनो मोनो
अ -अ
नाथाय जोङो सिगाङो बे दंफांफोरखौनो दान फैनानै गोबां बन खालामनानै नुयोमोन आरो बिफां - लाइफांफोरनिफ्राय जोङो बेबाद बेफोरथ' जाबाय नङा होमबा जेरै दंफांनिफ्राय जोङो गोबां आरांगा मासिफोर मोनो आरो गोबां जेरै बे बिफां बिलाइ बा बिगुर बा रोदाफोरनिफ्राय मुलिफोरबो मोननो हायो औ नोंथाङा बेबाददि बिफांफोरनि मुं मिथिगौ नामा जायफोरनिफ्राय जों खायफा मुलिफोर मोननो हायो बेफोरबायदि बा जोङो लोमजानाय- साजानायफोराव बाहायनो हायो बेफोरबायदिनि बिफांनि मुं
जेरैबायदि निमखौ जोङो मा होनो मोदोमफोर मानि जाबा बाहायनाय जायो आरो मा नोंथां ओमफ्राय मा होनो फिलौफोर जाबाबो जानाय जायो बिदिनो ब सोरबा सोरबाथ' निमनि देन्थाजोंबो हाथाय हुनाय नुयोमोन आरोना नोंथां हाय बायदिसिना साबोनफोरबो दिहुननाय मोनोमोन आथिखालाव बायदिसिना मुलियावबो बाहायनाय नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो मा होनो अर्जुन बिफांनिफ्रायबो ओ बायदिसिना मा होनो बेरामाव खाथियो होनना फोथायो आरोना नोंथां ओमफ्राय मा होनो सोमना दोनना जानायबो खोन्थायोना नोंथां ओमफ्राय आङो बारा बांद्राय मि मिथिजोबा नोंथाङा मिथिगौबा बुंनो हागोन नामा
औ दा बेबादिथ' आंबो गोबां मिथिया नाथाय मोननैसो बेबायाददिनो जेरै नोंथाङा बुंबाय निम बिलाइ बेफोरखौ आंबो मिथिगौ आरो एसे बिनि बागै दा नोंथाङाथ' बुंखाबायानो औ आरो जेरै जोंनियाव जेरै थुलुंसि बिफां दं औ बे बिफांखौ जोङो जेरै गगा मोननाय बा गुजुनाय जाबा बेखौ फुदुंनानै लोंनाय नुयोमोन आरो गोदो - गोदाय बा दाबो खायफा - खायफा न'खराव जों नुनो मोनो औ आरो माब्लाबाफोर जेरै बौनायफोराव जेरै दुब्रि हाग्रा बुङो बेफोरखौ देग्लिनानै फोनना लानाय नुनो मोनोमोन आरो
अ
बे जोंनि गोदो -गोदाय आबौ - आबौफोरनि ओमफ्राय मिथिनाय बादिब्ला पाते गाजा होननाय बिफांखौ जों जेरै जायोब्ला आरो गोबां दै लोंब्ला बेनि फाय जोंनि उदैयाव बा जोंनि उदै सिंफोराव जानाय फिथाइफोरखौ गबोनाय होनना बुंनाय खोनादोंमोन आरो औ औ - औ दा बेफोर थ' जाबाय आरो गोबां जों बिफां - लाइफांनिफाय फिथाइ -सामथाइ मोनो नङा होमबा औ दा जेरै गोखा गो खै गोदै बेफोरबायदि गोबां फिथाइफोर मोननो हायो आरो नोंथाङा मोननैसो बिफोरबायदि बिफांनि मुं मिथिगौ नामा?
ओ माने थाइजौ खान्थालाथ' थाबायनो गय बिदिनि ओ माने लिसु
औ औ
ओ लिख ओ लिथुखर बायदि ओमफाय खारजि खारजियाबोथ' जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथारङानो उम आरो मा होनो नालेंखरखौबोथ' जोंङो फुजायाव बाहायनाय जायो। दा नोंथां फुजा फोरबाथाय उम ओमफाय बिदिनो गरम बोथोरफोराव बांद्राय गरमबाथाय जोङो नालेंखरनि रोसि लोंनानै बायनानै बो लोंनाय जायो।
औ नंगौ नंगौ।
आरो नारें बायदिसिना ओ गोदै फिथाय जानाय जायो आरोना नोंथां।
दा जेरै औ गरमनि दिनाव गरमनि फिथाइ सामथाइ नङा ओमबा जेरै थाइजौ थाइजौबो मोनो खान्थाल मोनो जेरै लिथिफु
बोथोरनि फिथाइफोर आरो बेबादिनो गोजां बोथोरावबो गोबां फिथाइ सामथाइ मोननो हायो आरो न' आरो जेरै गय फाथै नारेखलाथ' जोंना जोंनि बर'फोरनि फुजानि थाखाय जोबोर गोनांथार जायो आरो थालिर गय फाथै नारेखल बिफोरो बिफोर बिफांनि फिथाइ बा बिलाइफोरा गोहो जोबोर गोनांथार आरो जोंनि बर'फोरनि फुजाफोरनि थाखाय औ
थालिर बिफां जोङो ओ मा होनो फिथाइ सायाव होनो हायो बिबारखौबो जोङो जाजायो ओमफाय थालिर बिलाइनिफ्राय थालिर बिलाइखौबो जोङो फुजायाव होनाय जायो आरोना नोंथां जेरैबायदि लाायजौ ओ ओमफाय थालिर ओ फस्लाखौबो जोङो बाजा एवनानै जानाय नुनो मोनो आर ना नोंथां ओमफाय आरो बिनिफ्रायनो खारैबो बानायनाय जायो।
औ औ औ
उम इदिनो बायदिसिना खामानियाव हेफाजाब होया आरोना नोंथां?
औ औ औ दा दा नोंथांजों रायलायनाय समाबो एसे बावबाय औ औ दा नोंथांजों राय्लायना गोबां गोजोननाय मोनबाय।
अ दे होमबा न नोंथां उम